अ नोंथां ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै नों एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
औ सरायजागोन नोंथां। आं दा फ्रियैनो दङ।
फ्रि दंना नोंथां अ बे ओ बे जाहैबाय औवानि बाहायनाय जों औवाखौ माबोरै बाहायो नों
नंगौ अ हागोन हागोन नोंथां द गिबियावनो मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा ओ दा जोङो जि औवानि मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय आखायाव लादों दा औवा होनना बुङोब्ला आं बिनि बागै एसे फोरमायना होलांसै नोंथांनो। दा औवा होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव न'खर फ्रोमावबो माने बे औवा बे औवाया माने थायो आरो औवाजों जोंहा माने मानसि जिबिया माने जोबोर माने ओ ओ एंगारलायनो हायै माने खामानि दङ।
औ औ।
जेरैहाय जेरैहाय जोंहा औवानिनो जनै न'खराव जोङो गोबां खिनि बायदिसिना आइजें आइला जेरैहाय गोदोनि दिनाव गोदोनि बाथ्राखौ आं दा नोंथांनि एसे फोरमायग्रोनो थांसै गोदोनि दिनाव जोङो औवाजों मा खालामोमोन। जोंहा औवानि जोङो मा न' रुवा बानायनानै मान्लि बानायनानै खाथि बानायनानै जोङो औवानि न' लुयोमोन। आरो गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिनानो थोरि एबा नारानि न' उलाबोमोन जों नङा होमबा हां दा बैफोर थोरि एबा नारानि न' उलाबनायाव जोंहा औवा नङाबा जेबो खामानि जायामोन जोंनो औवाखौ नांथारगौमोन। दा दा आथिखालनि समाव नाथाय जोङो गोबाङानो धोरिनि एबा जोङो नारानि न'खौ नुनो मोनलिया।
औ औ औ।
बेखायनो ओ जोङो न' लुनायनि ओ न' लुनायनि खेथ्रआव जोङो माने औवाखौ एसे खम बाहायनाय नुयो नुनो मोनो दिनैनि दिनाव। नाथाय दिनैनि दिनाव माने औ न'रुवानि औवासो ओ न'रुवा बानायनानैसो जों माने औवाखौ बाहायनाय जाला नाथाय जोङो न' बानायनो दिनैनि दिनावबो खुन्था खालामनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांगौ।
औ औ नोंथां।
जेरैहाय जोङो जुदि ओ प्लास्टिकनि न' लुयोब्लाबो जोंनो खुन्था मान्लि खालामनो था खाय औवाखौ नांगौ। आरो जोङो माने फाखक्का एबा बिल्डिं न' लुयोब्लाबो बैफोराव जोङो माने बेफोर माने सुंथा बायनो थाखाय बा मानलि खालामबोनो थाखाय माने औवाखौ जों बाहायो, बेजों लोगोसे जेरैहाय जोंनि माने गोदो गो उन्दैनि आबै आबौमोनाथ' मा खालामोमोन जोंहा जेखाइ, खबाय, ओ बेबायदिनो खादा, सान्द्रै, दाला बेबायदि गोबांखिनि बानायोमोन एबा हनानै बाजारफोराव जों फाननो लांनायखौ नुयोमोन। जेरैहाय दरजा बेबायदि दा दिनैनि दिनावबो बैफोर बायदि माने गोदो गोदायनि माने ओ जोंनि आबै आबौ बैसोनि जाय बिथांमोना दिनैसिमहालागै दङ बिथांमोनखौबो जों माने बेबायदि जेखाइ खबाय हनानै जों औवाजोंनो जेखाइ खबाय हनानै जोङो बाजारफोराव फाननो लांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ।
बेजों लोगोसे जोङो जेरैहाय आरो जेरैहाय जोंहा माने आबादारि बिथांमोना जेरैहाय जुदि आबादाव बेरा होयोब्ला, बे बेरानि गस खालामनो थाखाय औवाखौ बाहायो, बेबायदिनो जोंनो सेखा, सेखा जेनेबा सेखा बिखुंखौबो जों मालाबा औवानि होनाय जायो। बेबायदिनो खदाल बेखुं बायदिसिना जोंहा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो लोगोसेनो दा जोंहा दैज्लां बोथोर फायबाय, बे दैज्लां बोथोराव जों खोथिया जुदि जोङो फुयोबा, बे खोथि माने आखा खानोबो जोङो आरुंनि थाखाय औवा गोरलै नांगौ। आरो जोंहा माइ हायोब्लाबो बे दांग्रि सरखांनो थाखाय आरं बानायनो जोंहा औवा नांगौ‌। बेबायदिनो माने औवाखौ जोङो गोबां माने ओ जोङो माने ओ खामानियाव बाहायनाय जायो आरो। औवा होनना बुङोब्ला जोंहा बेयाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो भुरखा औवा, बे बे भुर फुरखा औवा आरो जाथि औवा फुरखा औवा जाथि शथि औवा थाइ औवा आरो घरा औवा। दा हुरखा औवाखौ जों मा खामानियाव बाहायो? जेनेबा बुरखा औवाखौ जोङो जुदि न' लुयोबा बेवहाय न'नि खुन्था हिसाबै जोङो बुरखा औवाखौ बाहायो।
औ औ औ नोंथां औ औ।
आरो जाथि हुवा होनना बुङोब्ला। जोङो जाथि हुवाखौ जोङो खामि खामि बायदिसिना लोगो लोगोसेनो मानलि बेफोरबायदियाव जोङो माने जाथिवाखौ बाहायो।
औ।
आरो घरा औवा होनना बुङोब्ला। जों घरा औवाखौ माहायाव बाहायो? जोंनि आबादारि बिथांमोना घरा औवानि बिजौ माने जिंखाफोर जुदि गायोबा थिथा केरेलाफोर बा गोखै केरेलाफोर गायोबा बेफोराव माबानि बे घरा औवानि बिजौफोरखौ थुनानै होयो आरो माने बेफोराव मानलानानै जिखाफोरा थायो आरो नोंथां आरो बे घरा औवाखौनो जों मा खालामो। जोंदि न' लुयोबा जों औवानि बेरा होआ होमबानोथां? बै घरा औवाखौ जोङो माने दानखुबो। माने घरा औवाखौ दानखु नायनि जाहोना बेनो घरा औवाया एसे गोबा जायो। माने नोंथां गोबा जानाय खारोनाव बेखौ माने दानख्रुमनो मोजां जायो। बेनिखायनो बेखौ दानख्रुबनानै जोङो न'निबो मा खालामो न'नि बेरा खालामो। बेबायदिनो आरो जोंहा फैबाय मा थाइ औवा
औ औ।
थाइ औवाखौ जोङो आगोलनि दिनाव गोबां रोखोमनि बाहायसिनोमोन जोङो। थाइ औवाया थाइऔवा आगोलनि दिनाव माने थोरिनि न' एबा नारानि न' लुयोबा माने बेयाव जोङो मा खालामगोन बेखौ न'रुवा हिसाबै बाहायोमोन। नाथाय आथिखालनि समफोराव जोङो थाइऔवा मायाव बाहायो जोङो थाइ औवाखौ जोङो जि आबादारिफोरा जुदि बेबायदि नेटनि बेरा होयोब्ला बेफोराव माने गस खालामो। आरो पटल सांफोरावबो जोङो होनायखौ नुयो। लेस्राफोर जोंहा लेस्रायाबो जोंहा फंसे माबायावनो ओइ औवायावनो गाखोयो नालाय लेस्रा आबादा बैफोर लेस्रा आबादावबो जोङो थाइऔवाफोरखौ दाननानै जोङो होनायखौ नुनो मोनो। दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो माने दिनैसिमबो माने बे औवा बाहायनाया जोंहा जोबनो थाङाखै आरो इयुन समाव बे माने औवा बाहायनाया जोबनो थांनाय नङा। खारन औवा औवा नङाब्ला जोंहा माने जोबोद हालाय हाफाय जायो आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो बावगलांदों। औवानि जोहैबो माने जोङो मा खालामनो होननाय खोनादों। माने बिजाब बिजाब बहि बायदिसिना माने बायदिसिनाफोरखौ माने औवा औवानिफ्राय दिहुनो होननानै जों खोनानो मोनो आरो दा बेबायदिनो दिनैनि दिनाव माने औवानिबो फालांगिरि खालामग्रा गोबां रोखोमनि फालांगिरि जोङो माने ओंखारबाय जोंहा। जेरैहाय बिथांमोना गामि ओनसोलाव औवाफोरखौ दाननानै माने हाजिरा खामला लागायनानै दाननानै बैफोर औवाफोरखौ माने गारियै गारि माने टेक्टरै टेक्टर माने बैफोर औवाफोरखौ माने टाउन सहर एबा नोगोर ओनसोलाव माने साप्लाइ खालामो आरो बैफोरबायदि साप्लाइ खालामनायनि जोहैनो माने गोदोर गोदोर कम पानिफोराव माने बैफोर औवाखौ माने मेसिनफोराव होनानै बेनिफ्रायनो बिजाब बायदिसिना बहिफोर बानायनाय खौ जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि औवा औवाफोरखौ माने नुनो मोनो नामाबा औवाफोरनि जेनेबा आबाद दङ नामा औवाफोरनि बागान दङ ना बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा आंनो?
औ औ नोंथां। औवा होननानै बुङोब्ला नोंथां। गिबियावनो बुंनांगोन जोङो औवाया जाहैबाय जोंनि मिथिंगा बिखायाव मोननाय मोनसे हारिनि दंफां।
औ नंगौ।
औवाया गोबां रोखोमनि थायो। गोबां रोखोमनि थायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बे घरा औवा बुरखा औवा थाय औवा बेफोरबायदि बायदि बायदि औवा होननो थाङोब्ला जोङो नोंथां औवाखो जों गोदो बांसिन गोदो बांसिनानो ओ औवाखौ जोङो न' लुनायाव बाहायनाय जायोमोन ओ न' लुनायाव बाहायनाय जायोमोन आरो जोङो बेखौ न' लुनायाव मारै बाहायो होनोब्ला ओ नोंथांनो आं न' लुनायनि एसे फोरमायना होनो सानदों औवाजों न'खौ माबोरै लुयोमोन ओ औवाजों न'खौ खौ लुनायानो जाहैबाय ओ नोंथाङा बेसेबां गुवार ओ खै ता रुम न'खौ लुगोन ओ बेखो बेखौ बेनिफ्राय जोङो ओ औवाखौ ओ दाननानै लायगोन दाननानै लायनानै खायफाया हाना लायगोन खायफाया दानना लायगोन बेनिफ्राय जोङो दानना लायनानै औ खुन्थाखौ बेसेबां नांगौ बेनि जखा हिसाब बाहायनानै जोङो खुन्थाखौ गिबियावनो दानना लागोन दाननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बांसिन औवाखौनो जोङो खुन्था हिसाबै बाहायोबा जोङो बुरखा औवाखौ बाहायो बुरखा औवाखौ बाहायो आरो जोङो बेफोरखौ जखा हिसाबै दानना ला लानानै जोङो बेफोरखौ ओ गायो बा जोङो बेखौ बरियासे गायनानै जों बेखौ ओ खुन्थाया बरियासे जायोब्ला जों बेयाव ओ जे बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनायबायदि ओ औवाफोर दोङो आरोबाव मा होनो बेखौ ओ खाथि औवाखौनो खाथि जिरनानै बेयाव बेरा बेरा हेबनानै जोङो औवानियाव औवायाव औ माबायाव न'नि जा इन्जुर बेखौ जोङो इन्जुर दिहुननाय जायो दिुननानै जोङो बेखौ ओ औवायाव माबायाव खाथाबनाय जायो खाथाबनानै बेरायाव खाथाबनाय जायो बेरायाव खाथाबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ माबाजों लुनाय ओ मा होनो बेखौ हाजों आरो गोबोर बेफोरबायदि बायदिसिना मिक्स खालामनानै बेखौ ओ लिरनानै जों बेखौ बरयासे न' महराव होयो आरो जोङो औवाखौ औवाखौ ओइ नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ थाय औवाफोरखौ जोङो न'नि मानलि ओ न'नि उखुमफोराव जोङो बेफोरखौ होनाय जायो बेनिफ्राय औवा औवा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि जा खेथि बागान बेफोरखौ ओ बेफोरखौ गायोब्ला जोङो ओ मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखा होनो थाखाय जों बेफोरावबो ओ खाथि जिरनानै बेरा होनाय जायो बेरा होनायनिफ्राय बेरा होनायनि बे बेरा होन होखांनानै जोङो बेखौ आबादखौ जोङो ओ रैखाथि होनो हायो बेनिफ्रायबो जोङो ओ खायफा ओ दंफां लाइफां गायोब्लाबो जोङो बेफोराव जोङो औवानि बेरा होनानै जोङो बेखौ मोजाङै मोसौ बोरमाफोरनि फ्राय मोजाङै लाखिनो हायो आरो बेनिफ्राय औवा होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोननिफ्राय नुबोदों ओ औवाखौ ओ जिर
उ अ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ न सात मिनित जाबाय नामा? अ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ नंगौ नंगौ सासे मानसिया कल खालामबाय थादो औ औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो औ उ नंगौ औ औ उम